हेलौ।
हेलौ।
खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ ओ दे होमबा जोङो दिनै मानि सायाव रायलायनो?
ओ माबा दानाय लोंनायनि सायाव।
औ औ औ औ दे। होमबा बर'फोरनि दानाय लुनायनि सायावनो सावरायलायनोसै आरो ना?
औ
उम आं एसे फोरमायग्रोना होनोसै होनबा ना नोंथां।
मा होनो।
आं एसे फोरमायग्रोना होनोसै होनबा होनदो। गिबियावनो दानाय लुनायनि सायाव एसे फोरमायग्रोना होनो होनोसै आरो आं।
औ
दानाय लुनाय होनोब्ला जोङो ओ बर'फोरा बा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनो न'आवनो ओ खुन्दुं बानायनानै जि दानानै, ओ गाव गावनि गाननायखौ ओ आइजोफोरा बानायनानै लाबोदों आरो हौवाफोरनोबो बेबायदिनो बायदिसिना ओ गाननाय जोम गाननाय जोमनायफोरखौ बानायनानै होबोदों। थिग बेबायदिनो जोङो ओ दानाय लुनायनि ओ होनोब्ला जोङो दानाय लुनायाव जोंनो गोबां ओ मुवा बेसाद नांगौ जेरै इसान सालि इसान ओ सालियाव जोङो दायो। औ इसा सानावनो आरो रोखोमनि फिसा फिसा ओ बाहागोनि मुवाफोर नांगौ जायो। ओ गनसा गनसि दि जेरै ओ बालेब ओ गरखा ओ बेनि उनावहाय ओ मा
जिद' जुन जों
ओ जेनथोर औ ओमफाय सोरखि औ नोंगौ। बेफो औ बेफोर गासैखौबो नांगौ जायो। आमफ्राय ओ गोदोनि स समाव आरो माने गोदो गोदो ओ गोदोथारावहा जोङो ओ इन्दि एम्फु ओ लुनानै जोङो बै इन्दिनि फिथोबखौनो ओ थावख्रिजों लुनानै खुन्दुं लुनानै जोङो ओ द आइजोफोरा माने गावसोरनि गाननाय जेरै दख'ना फोर बा जोमनाय जि ओ बा फास्रा ओ बेफोरखौ हो बानायबोदों। बेयो बेनि अनगायै बो बैफोर ओ बै इन्दि फिथोबनि खुन्दुङाव ओ हाग्रानियाव हाग्रानि मोननाय बे बा मिथिंगायाव मोननाय ओ बिफां बिलाइ बिबार ओ बिफांनि बिगुर बायदिसिनाफोरजों गाब खालामना ओ गाब बा ओ बानायनानै जोङो बै खुन्दुङाव गाब होनानै जोङो बायदि ओ आलादा आलादा ओ गाबनि सि दानायखौबो जोङो ओ नुबोदों बा मिथिबोदों।
औ नोंगौ।
बेबायदिनो ओमफ्राय जोङो नोंथांमोन ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदोदे बेनि सायावनो। नों मिथिनाय बायदि।
औ ओ जोंनि माबा दख'नाफोरा ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरैखि ओ अग्रं दख'ना। लांगा दुखना बि दन दख'ना ओमफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो ओ आरो बेफोर दख'नाफोराव जेरैखि माबाफोर ओ आगर फोर थायोना आगरफोर औ बेफोरा जाबाय गोदो गोदोनि आगर फोरा बिदि थायोमोन ओ खिरु आगर। दिंखिया आगर फारौ मेगन दाउथु आगर। बेबायदिफोर आरो दानि आथिखालनि ओ बे ओ आगरफोरा ओ झुमखा आगर ओ ओमफ्राय आगर गुबै। बिदि। बिदिफोर दङ।
औ। नोंगौ। आथिखालाव ओ बायदिसि सिना ओ माने गोदान-गोदान माने आगर बानाय बानायनानै बायदिसिना मुं ओ होलाबायनाय बो नुनो मोनोसै आरोना जोङो जेरै माने आगरनि मुं आगरजों मुंजों गोरोबबोयैबो माखासे आगरफोरनि मुंखौ जों आथिखालाव खोनानो मोनो बा नुनो मोनो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय बेबायदि नोंसोरनिथिं दाबो जेनेबा थावख्रि लुनानै इन्दिखौ खुन्दुं बानायनानै इसान दानाय बा दानि ओ बाजाराव बायनानै मोननाय खुन्दुंफोरजों ओ जि दानानै गाननायखौ ज नोंसोरनि ओनसोलाव बा। गामियाव नुनो मोनो ना मोना?
औ नैयो जों मिथिंजाय माने दायो दाबो जि।
खालि आङो मा माने दख'नाफोरखौ दानाय नुवाखै ओ गोदोथ' दायोमोन नाथाय आथिखाल दाया नुवाखै दख'ना दानाय।
औ औ।
ओ माबा गामसाफोरखौ गामसाफोरखौ दायो।
औ आर'नाइफोर दायोना दाया नोंसोरनियाव?
आर'नाइखौ दाया आं नुवाखै माने।
औ औ माने बारा बेबायदि औ बेबायदि माने दानाय गाननाय गैला आरो ना? फानोब्लाबो हाथाय बाजाराव मोननायखौसो माने बायनानै गानोसै खोमा ना नोंथां औ। जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ माखासे सोरबा न'फा न'नैखो जोङो नुनो मोनो। खिन्थु बांसिन जोङो दानाय नुयोब्लाबो गामसाफोरखौ बांसिन दानाय नुयो। ओमफ्राय आर'नाइ एफोरखौ एफ एफा एनै साफा सानै दानाय नुयो। दख'नाफोर दानायखौ गोबां खम नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ।
औ जोंहाथ' आरो ओ जेरावबो माने जेरै मोसानाय फुजा फोरबो होनाय बा बायदिसिना फोरबो फोराव जोंनि गुबै गाननाय दख'ना होनबाथ' जोङो गोमो गोमो दख'नाखौ जोङो गानो लोगोसे आरो जोङो दख दख'ना दख'ना थावसियावबो थ' जोङो गोमोखौनो बाहायो। औ गोमोआ जोंना माने बाहायजासिननाय ओ गाब आरो बियो।
अ
ओ बेबायदिनो जोंनियावबो ओ इन्दि एम-एम्फौ फिसिनानै माने दाबो दङ न'फा न'नै इन्दि एम्फौ फिसियो। ओमफ्राय बै ओ बै इन्दि फिथोबखौनो खुन्दुं बानायनानै सोरबाया सोरबाया माने इन्दि जि दायो आरो। जेरै जोमनो थाखाय माने बेखौ बुंनो थाङोब्ला बे ओ बिजिया जों बे जिखौ दानानै फानोब्लाबो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो।
नंगौ।
गोबां बेसेन गोसा। सा जायो आरो बेखौ जोमोब्लाबो माने जोंनि देहायाव माने मुलाम्फा दं होनो आरो जोंनि बे जा मोदोमनि बिगुर बे बिगुरा माने ओ मुलाम्फा जायो बा जेबो ओ गाननो बा जोमनो मोजां। ओ जेबो बिगुरारि जेबो जेंना सोमजिया बिदि होननानै बुङो आरो बेनि थाखायनो जानो हागौ माने बे बैनि बेसेना माने गोबां नोंसोरनिथिं ओ बे इन्डि बा लाथा एम्फौखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो ना मोना आथिखालावबो
औ फिसियो बेफोरखौ ओ माबा ओ इन्दिखौथ फिसिनाय निवाखै नाथाय एम्फौखौ फिसियो एम्फौ लाथाखौ
अ
बेनिफ्राय खोन्दों बानायनानै सा सासे सानैया दायो आरो
औ औ
आरो बाजाराव फानो
औ माने फिथोबखो बाजाराव फानहैयो आरोना
फिथोरखो
बेबायदिनो ओ गोबां लोगोसे जोङो ओ जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय ओ होनोब्ला गोबां दङ जेरै दख'ना ओ दख'ना गोमो दख'नाथाव आरनाय ओमफ्राय जोमग्रा जि ओ जेरै रेगे रेगां
नोंगौ
ओम आ ओ बिनिफ्राय आरो माने गोबां दंबावो आरो माने जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोदों बा बेफोर बेफोरनि ओ आगर जोंहा आरनाय ओ आर'नाय होनोब्ला जोंहा आ-आर'नायाव गुबैयै हाजो आगरा ओ माने थाखाथारो ओ औ आ माने हाजो आगरखो होयोब्लासो बियो आर'नायनि महर मोनगोन आरो अम थिगबायदिनो जोंहा ओ दख'ना ओ बिदन एबा गोमोफोराव जोंहा ओ आगर गुबै ओ बिदिनो बायदिसिना बे रोखोमनि आगरफोरखौ एरो
औ
नोंसोरनि ओ ओनसोलाव बा गामियाव बेबायदि माने दाबो आखा फाखा माने बायदिसिना आगर बे एरनो रोंनाय सुबुंफोर नुनो मोनो ना मोना
औ दङ बिदि मानसि ओ रोंगौ आगरफोरएरनो
औ दङ आरो नुनो मोनो आरो ना दासिमबो औ जोंनियावबो नुनो मोनो साफा सानै ओ दङ। जायफोरा एसे से ओ सिगाङाव सिगांनि एसे बैसो जानाय ए बिसोरो बांसिन रोंसि सिनो माने गोबां आग'रफोर खौ ओ एरनो रोङो ओमफ्राय ओमफाय नाथाय आथिखालनि आथिखालनि ओ उन्दै उन्दै बा लाइमोनफोरा बारा गोबां रोंला आरो मिथिला बुंनो थाङोब्ला आग'रफोरनि मुंखौ। खौबो ओ माने बिसोरो मिथिला बा बुंनो हाया। ओ आथिखो दानि गोदान गोदान मिचिनाव दानाय ओ गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय बैफोरखौसो गानोसै नालाय ओंखायनो ओ बैफोर
औ नंगौ।
गोदोनि गुबैयै जोंनि आग'रफोरखौ ओ मिथिला। माने गोसो मा होनगोन बेखौ ओ बेसोरो रोंला आरो बैफोरखौ ओ एर आगर एरनो। बा जि दानायखौबो रोंलानो फ्राय बांसिनानो। नङा होमबा नोंथां? औ। दे होमबा नोंथां दोनथनोसै।
औ औ।